हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ आं खोनायाखै नोंनिखौ
अ एबार खोनाबाय नामा नोंथाङा हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां मा खालामदों नोंथां
है नोंथां ओरैनो दसे जिरायलाबायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो नै ओरैनो दसे बार जादों मोनाबिलिनि जिरायनानै
औ औ
ओखाम जाखांबाय नामा नोंथां
ओंखामथ जानाय जाथवाखै नोंथां मोनानि दासो संनाय जागासिनो
अ नंगौ नामा नोंथां मा ओंख्रि संगासिनो दं नोंथां न'वाव नोंथां औ खोनादों ओ मोनाबिलिनि ओंख्रिखौ मा ओंख्रि संगासिनो दं दां नोंथां न'वाव
अ ओंख्रियाथ जोंना मेवाइ अनला ओमफ्राय ओरैजाय लकेल दाउसोमोन नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां गोथावानो नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ माथो नोंथांनिखौ हेलौ नोंथां खोनायासै नोंथांनिखौ
हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां दासो खोनादोंमोन हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां दे बुं
हेलौ नोंथां
अ नोंथां आं बे मोनाबिलि समाव नोंजों मोनसे खोथासो रायलायनो होनना फन हरदोंमोन नोंथां ओ खोथाया जाहैबाय नोंथां नोंथाङाबो ओरैनो दङबालाय नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव नोंजों फंनैसे खोनायाखै नोंथां
ओं दे होनफिलाय नोंथां एबार खोनादों
अ आं बे मोनाबिलि समाव नोंजों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो खोथा नोंथां
अ औ सोलाबगोन नोंथां सावरायजागोन दे मा मा खोथानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङाबा
आङो बे दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायावनों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां अ
नोंथाङा बुंग्रोदो दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव
औ औ जेनेब्ला आबाद मावनायनि सायाव आरोना जोंहा
औ औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा जोंहा आबाद होनोब्लाथ गोबां रोखोमनि आबादफोर दं नङा होमबा नोंथां जेरै जेनेल्बा जोंनि ओनसोल जोंनि बिदिनो गामि ओनसोल फोरावथ बांसिनानो माने माइनि आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दैज्लां बोथोरावहाय आरो माने औ गुबुन बोथोराव माने मेसेंफोरावहाय जोङो बिदिनो बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावो मावनायबो नुनो मोनो दायो जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव बिदिनो गुबै आबाद होनोब्ला माइनि आबादानो आरो माने जोंनि ओनसोलनि औ माने जोंनि ओनसोलनि बिब्दिनो सुबुंफोरनि माने थांना थानायनि जेनेबा गाहाय लामा होननानैबो बुंजायो माइनि आबादानो दायो माने जोंहा माइनि आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा माने दैज्लां बोथोराव बिब्दिनो फोथारखौ जों गिबियावनो मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोनांगौ जों माने आजिखालिथ गोबाङानो माने ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो माने मोसौफोरजों एसेबां एवनाय जाला माने दायो जों बिबदिनो ट्रेक्टरफोरजों एवनानै बिदिनो गायनाय जायो दा जोंहा खोथिया फोग्रोनानै लायो बिदिनो मोसौजों बा ट्रेक्टरजों हालेवग्रोनानै जोङो बे आबादखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बे जोंनि बे माइनि आबाद मावनाया माने बिबदिनो दान मोनथाम बा मोनब्रैनि उनावसो फिथाइ थायहैनाय जायो बा मोनहैनाय जायो आरो दायो जों बेखौ मोन बिब्दिनो मोनहैनानै उनावहाय जों बे बेखौ हानानै ओमफ्राय मारा नानानै जोङो बै अब्लासो बै माइ फिथाइखौ मोनहैनाय जायो जोंहा दाथ' मारा नानायाबोथ' दायो गोदान मुगा जाबाय नालाय माने जोंहा ट्रेक्टरनि मेसिन ओंखारबाय माने मारा नाग्रा मेसिन गोदो गोदायथ' जोंनि ओनसोलफोराव माने बिबदिनो मोसौफोरजोंसो जेनेबा जोंनि आबै आबौफोरनि समावहाय माने बिब्दिनो मेचिनफोर गैयामोन ओमफ्राय माने गोबां मेचिनफोरबो ओंखारबाय नालाय ओंखायनो मोसौफोरजों माने एसे गोबां हालेवनाय बा मारा होनायफोरखौ जों नुनो मोनला आरो नोंथां दायो औ माने जों बे मेचिनफोरजों मारा होनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै दा बिदिनो जों मेसिनफोरजों मारा होनानैसो बै माइनि फिथाइखौ मोनहैनाय जायो ओमफ्राय जोंहा बे माने जों बेखौ माने गोबां रोखोमनि जों माने जोंहा जेनेब्ला बुरजा हायाव जों माइनि आबाद खौ गायोबा बा माइनि आबादखौ मावब्ला जोङो माने जोंनि जे जिउ खुंनाय राहायाव माने नांगौ रोखोमनि फैसा थाखाफोर नांगौ जायो माने बेफोरखौ मा होनो सुस्रांयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ औ ओमफ्राय माइनि आबादनि अनगायै माने बेलेग आबादफोरबो दंबावो आरो जाय जेरै जोंहा जुखामनि आबाद बेसरनि आबाद गमनि आबाद माने बेफोर खौ जों मावबोनायखौ नुनो मोनो जेनेब्ला बेलेग बेलेग बोथोर सम लायै सम लायै आरो दायो जोंहा आरो माने
मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो ओरैजाय मेसें बोथोरफोरावहाय जोंहा माने अनेक रोखोमनि मा होनो आबादफोर मावनाय जायो नालाय दायो आं मैगं थाइगंनि आबाद मावनायफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै। जेनेबा जोंहा गिबियावनो जों मेसें बोथोरफोराव आलुफोर गायनाय जायो बा आरो ओरैजाय लाइ लाफा ओमफ्राय बिब्दिनो बानलु सिब्रु बेफोरखौ माने जोंहा गायनाय जायो। नोंथां दा बेफोरखौबो माने जोंहा बेफोरबो जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव गोबां माने मदद खालामो आरो बेफोरखौ जेनेबा जों गोबां रोखोमनि गायनानै बा फोनानै बा आबाद मावनानैसो जोङो जेनेबा रां रुफा आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो। थायो माने औ माने आथिखालनि जुगावथ' जोंहा माने दायो गोबां मानसिफ्रानो साख्रि बाख्रिनि बागैल' माने खारफायो दायो जोंहा आबाद मावनायफ्राव माने जोङो गोबां रांफोर आरजिनो हायो बेखौ माने गोबां सुबुंफ्रानो बांद्राय मिथिजोबा आरो नोंथां दायो नोंथां आं जेनेब्ला आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होबाय नोंथांनिसिम नोंथाङासो बोरै मोनदों नोंथां?
आ मोजां खोननायासै नोंथां मा होन्दोंमोन?
अ आं जेनेब्ला नोंथांनिसिम आबाद मावनो नोंथाङा जेनेबा आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायना थिननायखाय आं फोरमायनानै होबाय नोंथाङासो बोरै मोनदों नोंथां?
अ नोंथांनि बुंनाय रावफोरखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं नोंथां नोंनायालाय बे आबाद मावनानै जोंनि सुबुं माहारिया गोबां रां रुफा खामायनो हायो। न'खरनि संसार जानायफोराव रां रुफानि जेंना फैयोब्ला बेफोरखौ मैगं थाइगं गायनानै सेन्टार हाथायफ्राव फाननानै रां रुफा मोननानै न'खरनि नांगौ जानाय बेसाद नोंथां आरो फरायसाफोर न'खराव फिसा फिसौ फरायनायफोर थायो नालाय जों बेफोरनोबो फरायसालियाव रां रुफा हरनांगौ। एडमिसन फिस हरनांगौ टिउसन फिस हरनांगौ बेफोरखौ हरनांगौ जायोब्लाना फैसाफोरखौथ' जोंना जमा दोनथुमखानाय थाखाया नालाय बेखायनो बे मावनाय आबादफोरखौ एसे एनै बुथुमनानै खानानै फाननानै रां रुफा फा मोननायजोंनो जों फरायसालियाव फिसा फिसौफोरनो टिउसननि फिसखौ हरनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
आरो आबाद मावनायनि बेलायाव मोननै रोखोमनि आबाद मावो नालाय दैज्लां बोथोराव मोनसे मेसें बोथोराव मोनसे नालाय नोंथां आंनि मथेबा मेसें बोथोराव आबाद मावनायखौनो साबसिन बायदि मोनदां नोंथां।
औ नंगौ नोंथां मोजांसिन जायो माने। जोंहा मेसें बोथोरफ्राव मोननै औ औ दे होनदो
फ्राव आबाद मावनायाव जोबोद खस्थ'खौ मोननाय जायो नोंथां। ओरै जेनेबा माइ गायनायखौनो हमबाय जेनेबा मोनसे खोथायाव माइ गायनो थाखाय गिबियावनो खोथिया फोनांगौ खोथिया फोन गोबां ख बियो गिबियावनो हाल एवग्रोनांगौ हाल एवखांनायनि उनाव दै सारनांगौ जायो अखा हायाब्ला आरो बिदिनो एफा एनै हासारफोर होनांगौ जायो खोथिया थिलियाव खथियाया मोजां जायो माइ गायनायाबो मोजां जायो नालाय नोंथां औ खोथिया फोखांनायनि उनाव आरो खोथियाखौ फुनो थाखाय माखासे हाजिराफोर ला जोंहा दुब्लि बारियाव माइ गायनो थाखाय नोंथां बेयावनो खोथिया फोनायनिफ्राय बे फुनायनिफ्राय लानानै गायनायनिफ्राय लानानै हाल एवनायनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां खरसा जायो आरो माने नोंथां दैज्लां बोथोरनि आबादाव आरो दानि जुगावथ' गोदोनि बायदि नङा नालाय जुगाबो सोलायबाय नालाय माने मोसौ खौ फ्रायानो नुनो मोनला नोंथां दैज्लां बोथोराव जोंनि बे एरियायाव ओनसोलाव गासिबो ट्रेक्टरजों मोनसै नोंथां ट्रेक्टरजों हा जोंहा माने गोबां खरहा जायो नालाय नोंथां
औ औ
हिसाबसो हालेव नालाय बेयाव गोबां खरसा थांङो आरो गायनायनि हाजिरायाबो बिराद बाय बेफोराव जा गोबां खहा जायो आरो आरो दा नै जोंहा दैज्लां बोथोराव सान्दुंङा आबो बिराद गोसा गोसा दुंबाय थायो नालाय नोंथां
औ नंगौ
फोथाराव खामानि मावग्रा बेफोरबोराद खस्थ' मोननाय जायो आरो माने दैज्लां बोथोरनि खेथि मावोदों नोंथां
औ औ
दा मेसें बोथोराव साबसिन होनांसिगोन बेखायनो मानोना मेसेंनिया जेनेबा दुब्लि बारियाव हालेौबाय खननै खनथाम मैगंखौ फोबाय खायफानि दांना होदो बिनि उनावनो खानानै फाननानै रां रुफा खालाम बेजोंनो दा दैज्लां बोथोर बोथोरनि आबादा जाहैबाय खोथिया फोनाय माइ गायनाय माइ गायखांनायनि उनाव जों मोनैनि उनावसो नोंथांङा बुंलांदोंमोन ना मास मोननै मोनथामनि उनावसो माइ हानानै रां खामायनो हायो माइ फाननो हनानै फैसा मोनो होननानै बिदि आरो माने बेनिखायनो सोआवबा आबाद मावनायनि बिथोराव मेसें बोथोरनियानो साबसिन जागोन नामा नोंथां
औ औ औ खोनादों दे होनफिनलाय नोंथां मा होनदोंमोन
बेसें बोथोरनि आबादखौनो साबसिन जागोन बाददि मोनदों आरोना नोंथांङा आंङो
अ मोजां मोजां जामारो नोंथां नंगौ
औ औ बेखिनिखौनो सावरायनानै नोंथां दसे फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों आंबो आबाद मावनायनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां
औ नोंथांङा आंबो गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों दसे सम सावरायगोन
औ औ
दे बिदिब्लाब्ला नोंथां आं मोनानि जानाय आदारखौ जानो थां न'फारसे
औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां औ
अ जागोन दे नोंथां
औ आंसो लादों मबाइलखौ